हेलौ हेल हेलौ हेल ममाइ खोनादों ना मामाइ हेलौ? नोंथांनि रायलायनायखौ आं खोनानो मोनाखै ममाय? हेलौ
हेल
हेलौ हेलौ ममाइ
अ
हेलौ उम उम खोनादों खोनादों मामाय ओ खोनादों ना मामाय?
उ खोनादों अ हेलौ
औ औ ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय मामाय
अ मामाय औ दे धैनबाद औ धैन्बाद आनन्द समबाद
औ ओरैनो नोंथाङा दा दा मा खालामगास
आं दा ओन्दु गासिनो दङ मामाय जाखां लोंखां
अ मा मा मा ओंख्रि जाखो मामाय?
गैयालै मामाय आलु पतल माबासो गुन्द्रि फिथाइसो जेबो गैथारा
उ
उम ओरैनो नोंथाङा दिनै मा मा मावखो इसे खोन्थाहरलायदो मामाय?
ओरैनोथ दिनै जिथ रबिबार मोनना जेरावबो खामानिबो गैया ओरैनो थादों
औ
नोंथाङालाय मा मावा दिनैलाय?
आंथ मावनायानो जायाखै मामाय दिनै एसे गारिया एसे फ माबा जादोंमोन नालाय एसे उसुबिदा जादोंमोन नालाय बेखौनो बानायहैदोंमोन आं दहाय बानायबाय फैबाय ओमफ्रायो बानायखां माखांनो फैबाय ओमफ्राय बिदिनो जिनै बाजिसोआवनो सफैफिनदों आरोखि आं नवाव वाव ओमफ्रयो ओ दुगैनानै उन्दुबाय आं उन्दुनानै बिदिनो बेलासियाव बिदिनो थाम बाजिसोआव थाम रिंगासोआव बिदिनो मिथिङाव थांबाय आं गामियाव मिथिं जादोंमोन नालाय ओमफ्रायो फैफिननानै दुगैफिननानै ओ ओरैजाय लोगोफोरजों एसे गामिनि सेंग्राफोरजों लावथियाव बेरायलाबायनोसै फैथ' होननायखाय बेरायहैनाय जाबाय आरो
बेनोसै ने होनबा औ खोनादों खोनाजोबदों मा होनदों
गाबोनफोरलाय अहायबा थांगोन नामा?
गाबोनथ' आङो थांनाया गाबोन सिदलियाव थांनाय जागोनदां मामाय
एहे माबाफोर खामानि दं
एसे माने माबायाव आरोखि ना बेयो एसे बेंकआव एसे खामानि दं मामाय रांथ' नङा बिद ओ मा होनोमोनलाय बिदिनो एकाउन्टनि एसे माबा दं आरोखि ना उसुबिदा जानानै दं बेखौनो एसे बानायहैनो नागिरदोंमोन मामाय
बानायहैगोन ने
औ औ गाबोन थांनायसै ओमफ्रायो जागोन ना जाया नायनायसै ओमफ्राय नोंथाङाथ' अबावबा थांगोन नामा गाबोन
गाबोन नांनाथ' खामानि दंमोनलै बे बेंथलाव
अ मा खामानि मावगासिनो नोंथांमोनहा दासान्दि
खामानिया ओरैनो एसे मुलिफोर बानायोलाय मामाय गेस्टिक लेभार जाया होमबा मानसिफोरनाव ए मानसिफोरनाव दालाय गेस्थिक मानसिफोरनाव दालाय गेस्टिक लेबार जाया होमबा
औ औ
बेनिनो एसे मुलि बानायदोंमोन जों बिदै सिराप उदै सानाय बिदिनो देहानि प्रब्लेम उदै सानाय खर' सानाय बेफोरनि फारसे मोजां जानाय आरोना सुबिदा
मोजां होनबाना
उम
ओरैनो खामानिया गाज्रि गैया
खस्थ'आथ' खस्थ' नङा ओमफाय खस्थ'आ खस्थ'य एसे मोनामो बुस्थुआ बायदिसिना दंना बाय बिफांनि बिलाइ बायदिसिना गुन्द्रा बिफांनि गुन्दै
ओरैनो जिराय जिराय जिराय मावनाय जायोना खामानिया
औ जिराय जिराय मावनाय जायो ओमफ्राय नोंथाङा
औ मामाय औ मामाय
नोंथाङा ओरैनो हेल'
औ खोनादों खोनागा
नोंथांङा ओरैनो बिफां लाइफांफोरखौ मा माखौ मिथियो बेखौ खि लांलाय मामाय
बिफां लाइफांफोरखौ
औ जेेजाबिसलाखौ मिथिगौ बुंनाय देलाय
बिफां लाइफाङा आङो गाम्बारि बिफां मिथिगौ गामबारि थाइजौ खान्थाल गय बिफां ओमफ्राय निम फिफां सिगुन फिफां आम ओमफ्रायो ओ खेजुर फिफां ओमफ्रायो जाम फिफां साल फिफां मिस्थां फिफां ओमफ्रायो नारेंखल फिफां
उम
ओमफ्रायो लिबु फिफां सुमफ्राम फिफां ओमफ्रायो आदुमब्रा फिफां लाइ लथर फिफां ओमफ्रायो
गामियावनो थाखायो ने?
ओमफ्रायो थाइजौ फिफां
औ
उम गुग्रा फिफां
उम
ओमफ्रायो सेरफां फिफां
औ औ दे बुंलांबायथा नों मा माखौ मिथियो औ।
नारें जुमब्रा फिफां
ओमफ्रायो नारें जाफ्रु फिफां ओमफ्रायो दिंखिया फिफां
उम उम
आमफ्रायो
बिनिफ्राय दे बुंलांबाय था औ दे
ओमफ्रायो आमफ्रायो
मिस्थां फिफां खान्थाल फिफां
मोन्थिनायाथ' मिथियोमोन मामाय ओमफ्रायो
औ गोसोआव फैया ने औ। बेफोरनि गेजेराव अबे अबे फिफांनि फिथाइया जाजायो देलाय खोनायाखै मामाय? बे बेफोर फिफांनि मादाव बबे बबे फिफांनि फिथाइया जाजायो दे बेफोरखौ फारि बेफोर फिफांनि मादाव बबे बबे फिफांनि फिथाइया जाजायो बेखौ नोंथ' मिथि खागोन ना
औ मोनथियो मामाय।
खोनायाखै औ दे बेखौ बुंनानै होलाय जाजा जाग्रा फिथाइ दे ननिखौ जा हाग्रानि जा बेफोरखौ अ औ औ औ बेफोर जाजायो औ।
खान्थाल फिफांनि फिथाइया जाजायो थाइजौ फिफांनि फिथाइया जाजायो जाम फि आमफाय
औ जाजायो।
ओरैनो थाइगिर फिफां फिथाया जाजायो। ओमफ्रायो फिथाया जाजायो आमगुरु फिफांनि फिथाया जाजायो दालिम फिफांनि फिथाया जाजायो।
दालिम जाजायो सुमफ्राम जाजायो
सुमफ्राम फिफांनि फिथाया जाजायो
हउम
आमफायो उम आमफ्रायो लेख‌ फिफांनि‌ फिथाया जाजायो लिसु फिफांनि फि
औ औ माबायाव जायोयो बेफोरखौ बुंजोब थारदे नोङो मोनजानाय मोनजानाय जाजानाय बुस्थु
ओमफ्राय ओरैनो
हाग्रानिखौ गोसोखाङा दे हाग्रा बारियाव मोनायखौ
ओरैनो ओमफ्रायो हाग्रा बारियाव थानायखौ खायलाब बिफानि फिथा जाजायो ओमफ्रायो जाम्बु बिफां फिथाया जाजायो
औ औ एउ जयायो
ओमफ्रायो ओ मा दंबावोथाय ओमफ्रायो
ओमफ्रायो बावबाय
बांद्राय गोसोआव फैलाय लाङालै मामाय
नांगौ समाव गोसोआव फैया बिदिनो
उम नुबासो मोनथियो आरोखि ना ए बे फिथाइया जाजायोमोन होननायलायो खुस्रा बिफांनि फिथाइया जाजायो खुस्रा बिफांखौ सिनायोना मामाया बिनि फिथाइाबो जाजायो जों गोदो उन्दैयाव नोगोर जायोमोन बेखौ हाग्रायाव ओमफ्रायो अ
ओमफ्रायो लेबु फिथाइ जाजायो
औ
उम
ओमफ्राय नोंथाङालाय मा माबाखौ मिथिगौ
आंबो बेफोरखौनो मिथिगौ आंबो बांद्राय मोजां मिथिजोबा आं लिसु खान्थाल थाइजौ फिथाइ जलफि फिथाइ नारें जुमब्रा फिथाइ
बिदिनो लेबु फिथाइ बिदिनो जाम्बु फिथाइ खाला जाम फिथाइ
औ खालाजाम औ
बिसाराङो खोनाबायना मामाय
औ औ
ओरैनो मामाया ओमफ्राय बे मैगं थाइगंनि बेलायावलाय मा माया मैगं जाजायो हाग्रानिफ्राय
ओरैनो मुला मैगं जाजाबायमावहाय
मुला मैगं जाजायो
मुला मैगं लाफा मैगं दिंखिया मैगं ओमफ्रायो ओरै
ला लाफा मैगं
लाफा मैगं फाथो मैगं
लाइ
ओमफ्रायो बिदिनो ओ सबाय बिमा मैगं दिंखिया मैगं ओमफ्रायो बिदिनो ओरैहाय ओ उम जोगोनार बिजौ मैगं
औ औ जोगोनारथ' अनेक जाजायो बिजौबा जाजायो बिलाइबो जाजायो बिफांबो जायो
औ थास' मैगं
औ औ औ
बेफोर जाजा जोबो आरोखि आंनि मिथिनायाव
जाजाजोबो औ बिसोरो मिथिंगानि मोननाय फिथाइ सामथायाइ बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा गासिबो जाजाजोबो ने?
औ औ
उम
ओमफ्रायो
दे गोसोखांबाव दे अनेख दंथारो
ओरैजाय दंबावो जाहैबाय ओ थाराय मैगं सबाय बिमाथो होनखांबाय आङो सिब्रु मैगं औ सिब्रु
उम उम
मा माइ?
औ मामाय
दोनथ'सै नामा होनबा उनाव राय्लायनोसैलाय औ दे दे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासि हरबावबाय मामाय।
अके
दे मामाय होनबा दै